हेलौ औ नोंथां खोनादों ना नों थाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा माबोरै दङ?
मोजाङैनो दं नोंथां।
औ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां। जों दा दैज्लाङाव मा मा मैगं जायो आं नोंथांनाव एसे फोरमायनो सानदों नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओएओउएओ
औ
खांख्रिकला ओएओ
औ नोंथांना भयसा क्लियार फैयाखै नोंथां
ओह
औ दा
औ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां
औ दा खोनाबाय नोंथां दे बुं
औ जेरै जोङो बानलुफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव गायनायखौ जों